औ नोंथां औ।
अ नोंथ' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नोंथां?
अ आंथ' दायो बेलासिबो जाबाय समा बिनि थाखायनो लांगोनायाव जेनेबा बिफां सायाव जिराय दं आरोना नोंथां।
अ
दा नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दङ नों
आंबो दायो बिफां सायावनो जिरायनानै दंथ'यो आरोना नोंथां लामानियाव
ओ ओ बोथोराबो गरम नालाय नोंथांना
नोंथां औ नंगौ नंगौ दा नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो होनना
औ औ औ औ औ औ दे दा सावरायनो हागोन नोंथाङा औ औ हागोन दे हागोन स
दा नोंथांनाव आं माखासे बाथ्रा सोंनो गोनां दं आरोना नोंथां आं बाथ्राखौ सोंनोसै नोंथांनाव। दा माने नोंथां बाथ्राया जाहैदों दे गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानाय बेनि गेजेराव बा बेनि गेजेराव हाबनानै थानाय फारागथि बेयाव मा मा पारागथि दोङो गोदोनि बा दानि संसार जानायाव बेनि बागै नोंथाङा माखासे बाथ्रा नोंथाङा बुजिना मोननाय बा मोनथिनाय बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ दे बुंलाय नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा आङो जागायनोसै
औ नोंथां औ
ओ गोदोनि संसार मोनब्लाथ' जोंहा गोदो जेनेबा बिबौ बिबैनिफ्रायनो खोनाबोबाय थानो मोनदों जोंहा जेनेबा सल' बाथ खोथाफ्रावबो खोनाबोनो मोन्दों गोदोनि समाव जोंहा गोबां रोखोमनि राजा रानिफोर दंमोन आरो बे राजा रानिफ्रा ओ जेनेबा गोबां रोखोमनि ओ माखासेफोर माखासे जेनेबा ओम गिदिर गिदिर ओ अन्थाइनि एबा न' लुनानै गालां नाय मुसुखा दाना गालांनाय एबा गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर लिरना गालांनाय बेफोरखौ जोंनि आबै आबौनिफ्राय जों मिथिबोनो मोन्दों आरोना आरो बेफोरखौ जोङो लेखायावबो मोननो हायो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो गोदो नुनो मोनोमोनदि संसार जानायाव जोंहा ओ माखासे मु दानि मुगानिखौ नायोब्ला गोदोनि मुगानियाव जोंहा माखासे ओ मा होनो मोजां लामा सामा गैयामोन आरो बेबायदिनो ओ मोजां कारेन्ट कारेन्ट जोंनायफोरखौ नुवामोन आरो हाग मोजां जेनेबा हान्था मेलाखौ जोङो मोननो हायामोन आरो मोजां बां गैयामोन आरोना नोंथां नाथाय ओ बेबायदिनो गोदोनि समाव आरोबाव ओ जोंहा मोजां जेनेबा मबाइलफोर गैयामोन कम्पुटारफोर गैयामोन बेबायदिनो जोंहा मोजां कलेजफोरबो गैयामोन बेबायदिनो जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय गोदोनि संसाराव जोंहा गोदोनि संसारखौ नायोब्ला गोदोनि संसार जानायखौ नायोब्ला जोंहा गोदो बांद्राय बेमार आजारफोरखौ नुवामोन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा ओ गोदोनि समाव बांद्राय माखासे ओ बुस्थुफोर थावजों सावनाय बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जानाय जायामोन आरो बांद्राय ओ थावखोनो बाहायनाय जायामोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो गाव गावनि दंनायनिफ्राय जेनेबा ओ गोग्गो फिथाइ सामथाय जानाय जायोमोन बेबायदिनो गोग्गो जेनेबा ओ बिफां लाइफांनि बारफोर लानाय जायोमोन गोगो दै दोंङोमोन ओ‌ नाथाय दानि जुगाव जोङो नोजोर होयोब्ला ओ‌ डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जेनेबा जौगानायनिफ्राय जौगाबोदों दानि मुगायाथ' ओ फारसेथिं गिथावनाबो फारसेथिं मोजांबो बेबायदिनो जोंहा दा मोजां लामा -सामा जाबाय हान्था - मेलाफोर जाबाय। बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि गारि मथर नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि न' बां नुनो मोनसै दानि जुगावथ' आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नांगौ बायदि कारेन्टफोर मोनसेै आरोना नोंथा। दा एसे बेयावहाय जेरैहाय मोनो आरो नाथाय बेराफारसे थिं नायोब्ला जोङो दानि संसारखौ ओ माखासे बिथिङाव ओ गोग्लैहैनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोङो दा ओ एनड्रइद जेनेबा मुगा जेनेबा ओ जोंहा गोबां रोखोमनि फनफोर ओंखाराय ओ इन्टारनेटफोर जाबाय आरो बेबायदिनो ओ जोङो ओ गोबां रोखोमनि सुबुं अनजिमा बांबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरखौबो दानस्रांनानै थाग्रा खुलि खालामनाय जाबाय बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफांफ्रा जोबस्रांलांबाय आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो गोदोनि गोदोनि आरो दानि फारागफोरखौ नायोब्ला सोलायबाय गोबां सोलायबाय आरोना नोंथां। ओ‌ दानि मुगायाव दानि मुगायावथ' जोंहा माखासे आबाद मावनायफोरावबो बिराद एदभान्स जाबाय। जेनेबा गो एदभान्स जानायनि जाहोनावनो माखासे बिथिं जेंनाफोरबो सिखांनो हमदों। गोबां रोखोमनि हासाराव बाहायनायनि बिनि थाखाय जेनेबा जोंहा दुब्लिफोराव गोबां रोखोमनि हासारफोर बाहायनायनि थाखाय ओ दैफोराबो गुबुनले जानो हमबाय आरो बेबायदिनो नाथाय गोदोनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि हासारफोर मोनैयावबो जोङो गोग्गो जेनेबा मुसखि एबा खानस्रि खिफोरनिफ्रायनो जोङो हासारखौ बानायनानै आबाद मावनाय जायोमोन गोदोनि समाव बेफोरावहाय बांद्राय इफेक्ट होआमोन जेनेबा बेबायदिनो दानि जुगायाव जुगनि आरो गोदोनि जुगनिओ संसारखौ बिराद सोलायनाय नुबाय आरो ना आथिखालावहाय बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे खोथाफोर बिजनानै होनो हागोन नामा नोंथां ओ गो गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानाय नैबे दानि गोदान मुगानि संसार जानायफोरखौ दे बिदिब्ला नोंथां।
दा नोंथां गोदोनि संसार जानायाथ' बांसिनैनो जोङो आबादनि सायाव सोनारनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
औ- औ- औ।
जेनेबा आङो गोदोनिखौ बुंग्रोनोसै आरोना नोंथां।
औ -औ।
जेनेबा गोदोनि संसार जानायाव जोङो बांसिनै नुनो मोनोमोन जे आबादनि सायाव थांना थायोमोन।
औ -औ।
जेनेब्ला बोथोर बे बोथोर जेनेब्ला दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय मेसें बोथोराव जाग्रा जेनै आलु, टमेट' कपि, फुल कपि बेफोरखौ नुयोमोन आरोना नोंथां।
औ -औ।
आङो बेफोराव जेनेब्ला बांसिनै जोङो न' खाथिनि दुब्लि फोथारफ्राव मावनाय आबादखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां।
औ औ
बेयाव जेबो जोङो रासायनारि हासार सार होआमोन आरोना नोंथां जेनेब्ला जोंथ' गोदोनि मान गोदोनिखौ बुंनो थाङोबा गोदोहाय जोङो बांसिनै
औ औ औ
सौनि खिनाय हासार बेफोरखौ आबादाव होना आबादखौ माबानाय जायोमोन आरोखि बिगा नोंथां जेनेब्ला आबादखौ गायनाय जायोमोन बेनि थाखाय जोंना देहाफ्रा मोजां थायोमोन आरोना नोंथां
औ -औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोहाय
औ -औ।
बांसिनै जोंहा बिफां -लाइफांजों गामि गंसे जेनेबा गामि गंसेया साग्लोबनायमोन थायोमोन आरो। खिना नोथां जेनेबा जोंना गामिखौ समायना नुथाय नुयोमोन जेनेब्ला सोमखोर गोथांनो आरो जोंहा दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जेनेबा हान्था मेला बेनिबो थाखाय जोङो लामा बानायनाय जाबाय नोंथाङा जे बुंदों जेनेब्ला बिफां लाइफांखौ दानफायनानै मानसिफोरनो मानसिनि बिबां बांनायनि जाहोनाव थाग्रा खुलि बानायनांगौ जाबाय बेनिफ्राय मानसिनि बिबाङाबो बांबाय बिनि थाखाय जोङो मा दायो अक्सिजेन गेस होननायखौ जोङो बारनि सायाव बारा मोननाय जाला आरोखि ना नोंथां जेनेबा
औ अ औ औ
दायो जोङो गोलोम बोथोरबाबो बांद्राय बिबांनि अखा मोनला आरो गरम मोनबाय थायो आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथांं नंगौ औ नंगौ नंगौ
आरो गारि मथर बांबाय गारि मथर बांनायनि जाउनाव जोङो गारिनि जे जोङो जेनेबा साइद हगारनोबा मानसिया जेब्ला लामाया थाबायग्लाङो अब्ला बेयो एसे साइद जानो थाखाय जोङो जे पेम्पा दामो आरो नों नों नोंथां बे पम्फा दामनायजों माने आवास जानानै आबहावाया गेब्रेङो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बिनि जाउनाव जोङोथ' गोदो नोंथां जेनेब्ला सोरांब्लानो जों मा खोनायो मोनसे दाउसिन दाउलानि गाबनाय आरो सोमखोर सुदेम बार बारनाय
औ औ औ औ
बिदि मोनोमोन ना नोंथां दायो जोंनो बिदि बारा नुनो थांला आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
ओ नुनो थाङो आरो ना नोंथां अब्लाबो खम बिबाङै नुनो थाङो
औ औ औ
आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावथ' माने इन्टारनेटजों सलियो मानसिफ्रा आरो मबाइल एनड्रइड नो आइफन बायदि बाय बायदिसिना ब्रेन्डनि मबाइल ओंखारबाय आरोना नोंथां बेनि जाउनाव माने दानि गथ'फ्रा मबाइलाव गोदोसोनानै थायो आरोना नोंथां गोदोहाय मामोन जेनोबा गथ'फ्रा सिखारबाय बिमा बिफा
औ।
थांफानाय
औ।
बेफोरबायदिखौ नुनो थाङोमोन आरोना नोंथां। दायो जों मा नुयो सोरांब्लानो गथ'फोरनि आखाइयाव गंफा गंफा मबाइल बिदि नुयो आरोना नोंथां। आरो जोङो ओरै फारसेथिं बुंनो थांबावोब्ला जोंना माने कम्पानिफोर जायोना नोंथां।
औ औ औ
बेफोरजोंबो माने आबहावाया गेब्रेंदों आरोना नोंथां उखुन्दैजों माने उखुन्दै उखुन्दै ओंखारनायजों
ओ ओ
दा जोंहा दानि जुगाव जोंहा मोजांबो बुंजायो आरो ना नोंथां जेनेबा फारसेथिं नायनो थाङोब्लासो नोंथां माने आबहावानि माने सोमखोर बिथांनिफ सायाव बुंनो थाङोब्ला मोजां नङा आरोना नोंथां। जेनेबा मानसिनि नांगौ जानायनि सायाव बुंनो थाङोब्लासो मोजां मोनगोन आरोना नोंथां। जेनेब्ला दाथ' जौगानायनिबो जौगादों जोंना मानसिफ्रा। माले दानि जुगाव माने जानेब्ला गोदो गोदो माने एसे आगोल जोङो जेनबा टु थावजेन- टु थावजेनफ्राव जानेब्ला जोङो मा नुयोमोनजे गारि मथरनि बिबाङाबो खममोन माने डिजेल पेट ट्रलिं गारिफ्रा खारोमोन जे दाथ' जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला माने बेटारि
औ औ।
बेथारिजोंसो सोलिसै आरो ना नोंथां जुग
औ औ बांसिन औ।
औ। हाम बेनि थाखाय आबहावाखौ एसे रैखाथि होनाय बायदि नुनो मोन दों आरो ना नोंथाङा आंनि नायनायाव।
फोसाबबोनोबो हादों माखासे बि
औ नोंथां औ औ। आरो जेनेब्ला दायो आबहावानि सायाव बुंनो थाङोब्ला जेनेब्ला आबहावाखौ दायो बांसिन मोनो होनबा जोङो गोजोननाय मोनो होनबा गामियाव एसे गोजोननाय मोनगोन आरोन ना।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ गामियाव जेनेब्ला बिफां-लाइफांफ्राबो एसे बारा बिबाङै थायो आरोना ओमफ्राय जेनेबा टाउन ओनसोलाव खम बिबाङै थायो।
औ औ नंगौ।
ह जेनेबा दाखोर दालाखौबोथ' टाउन ओनसोलाव बांसिन गारनाय जायो दैमा दैसा जेरावबो।
औ औ औ औ औ।
बेनि थाखाय आर ना नोंथां दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगौ दंबावो नामा नोंथां।
गौवांबोथ' गोबां बाथ्राफोर दंमोन नोंथां नाथाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथाङा दि आंनो गोदोनि संसार जानाय आरो दानि संसार जानाय बेफोरनि फारागथि माखासे मोजां गाज्रि बेफोरखौ आंनो मोजाङैनो बिजिरनानै होबाय। आं साबायखर बावो नों नोंथाङा मिथियै बाथ्राफोरखौ आंनो मिथिहोनायनि थाखाय ओ बेनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ। नोंथांनावबो माखासे बाथ्रा मोनथियै आङो बेखौ सोंनानै नोंथांजों सावरायना मोजां मोनो आरो ना नोंथां बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो ना नोंथां।
ओ ओ ओ, दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जाबाय बेयावनो दोनथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नोंथां।
अ अ, दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय जासि हरनाय थाबाय। ओ।